हेल'
औ नोंथां।
औ नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नोंथा आङो दाहाय नैयो फुंबिलिनि साहा लोंनानै ओरैनो जिरायगासिनो एसे नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन ना नोंथां। हागोन नोंथां हागोन सावरायजागोन औ। बिदिब्ला जोङो माने बै थारुन एबा थास' बेफोरखौ माबोरै मावो एबा माबोरै जायो माने ओ बे आरो लोगोसे जोङो नारजि ना बे मोननै मोननै आयदानि सायाव जों गुवारै फुफ्रुनानै सावराय्लायनो नामा नोंथां।
औ सावरायजायो नोंथां माने जोंनो मानोना जोङो बेखौ माने जोंनि गेजेरावथ' गोबां जाखायोना
जायो नालाय औ नोंथिरनानै जायो बा जो गायनानैबो जायो। नंगौ नंगौ बिदिब्ला आङो। बै ओ थारुन आबादखौ माबोरै मावो माबोरै जायो नै बिनि स हायाव ओ जि हायो ओ बेखेवनानै होनोसै नोंथाङा माने जों थारुन आबाद होनोब्ला माने जों जोबोद जोंनि थाखाय खाय जानो जोबोद मोजां आरो नोंथां माने बेखौ जों ओ गुदिनिफ्राय लानानै बिजौसिम बिनि बिलाइ देथा गासैबो सै बाहागोखौनो माने जोङो जाजोबो आरो नों
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे जों बिनि आबाद खौ माबोरै मावो आरो माबोरै फेदेरो होनोब्ला जों गिबियावनो माने दै लोमि एसे आब्रां आब्रां जायगाहां ना नोंथां बेबायदि आब्रां जायगा खौ माने थारुनखौ थारुन आबादखौ मावनो थाखाय ओ जायगा खौ दिरुननानै लानाय जायो आरो नोंथां। ओमफफ्राय बेबायदिनो बेखौ मोजां फोमोननानैहाय बेखौ गायनानै माने बैनि मोदोम दोमखौ गाया नाथाय गायनो थाखाय जेब्ला बिनि फानजानाय जायो बिनि मोदोम बाहागोखौ फाननानैहाय बिनि जायखौ बुङो फेंखाना फिसा फिसा आरो लोगोसे बिनि हास'नाय खिबु ना नैबेखौबो गायनायखौ नुनो हायो आरो नोंथां जेरै जोंहा थारुन होननानै बुङोब्ला न'आवनि न'आव गायग्रा थारुन होनोब्ला गोबां रोखोमनि दं माइब्रा थारुननो मोखां गोबां थारुननो आबर थारुननो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि थारुनफोरखौ मोननो थांङो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
बेबायदिनो जों गोजौ आब्रांङाव बिनि फेंखाखौ गायनानै माने खदालजों बेखौ माखासे गोजौ गोजौ खालामनानै होनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेखौ गायनाय समाव जेन' हाग्राफोरा थाब रज'यै बायदि जिगाबफोर दङब्ला जिगाबफोर बनानै होयो नंङाब्ला माखासे हाग्राफोर दानस्रांनानै बे हाग्राखौनो बे जायगायाव खोब नानै होयो नङाब्ला बै गयनि बिलाइफोरखौ खोब खोबनानै होनानै जेन' बे थास' फोरखौ मोजां फेदेरनायखौ नुनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
दानि बिथिङावथ' जों गोबांङानो माने थारुन आबादफोरखौबो गोबां सोरबा से बिगा नै बिघा बा बिगा एबा जि बिघा गाहाम थारुन आबादखौ खौ मावनानै गोबां रांखावरि आरजिनायखौबो नुनो मोनसै आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
आरो जों जायखौ माने बुंनो हायो जे आरो बे न'नि थारुनल' नङा नाथाय जों बै हाग्रा एबा अरन आरो नङाब्ला बबेबा बिलोफोराव मोनग्रा जायखौ जों बुंनो हायो माने बै मा होनो बासर होनोना नोंथां बे बासर बासरखौबो जों माने थास' थास'आवनो खोख्लैनो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां माबायदिमोन बे बासर बासर
सर होननाया बै बै जायखौ बुङो जों माने बै समावहाय बर'नि सिनेमाफोराव नुबोदोंना नोंथां बै एके फर्टिसेभेन बायदि गोलाव गोलाव जायोना नोंथां नोंथां औ औ नै बेफोर आरो नोंथां औ औ औ माने जों बेखौ गोसोखांनांगोन माने बै बर' सिनेमाफोराव गुन्दा लिडारफोरा ना बै बासर गांखंखौनो एके फर्टि सेभेन बायदि खालामनानै माने एक्ट्रिसखौ हमनानै लायनाय बेफोरबायदिखौबो नुयोमोन आरो नों थां माने बेखौ बेयो जोबोद मोजां माने जानो थाखाय नोंथां
औ औ औ
फोरजों जायो ब्ला गोदै मोनजालायो आरो बेखौहाय आरो बिनि सिङावनो जाय बासर बिनि सिङावनि मोदोमखौबो जों जायो आरो नोंथां हायो आरो दायो जोंथ' नुखाबाय आरो जोंनि हाग्राबारियाव मोननाय जायखौ माने गोबां दं आरो थास' होनोब्ला थास' गोसोम थास' गुफुर आरो बिनि जाय बै ओ जायखौ बुङो थास'नि रोदा ना आसि माने बिनि आसिफोरखौबो जों गोबां गुबुन गुबुन बेदर एबा नाफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नों नथां बेबायदिनो आरो नोंथां थारुन आबादनि सोमोन्दै जा नोंथांनो फोरोंबाय बेखिनि आरो नोंथां। नोंथाङाबो नोंथाङाबो ओ एसे नारजि एबा बेफोर जाग्रानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां जोङो आं होमबा बे ओ जोङो नारजि जायखौ नारजि बानायो बा जों फाथो फैयो बे फाथोनि बागैनो आं एसे नोंथांनो फोरमायनोसै जोङो माबायदि आदबजों मावो आरो जोंङो मा मा रो खोमै बेखौ जायो बेनि सायावनो आं एसे फोरमायनोसै जोङो फाथोखौ जोङो ओ गिबियै जोङो फोग्रोयो फोनो नांगौ जोङो बेखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो माने गोबां मावबोखायो जेरै फा थो फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाखौ सायख'नानै बा दै जायै हा गोराना बो रैखौ जोङो सायख'नानै हालेवनानै लाग्रोयो। हालेवखांनानै लानायनि उनाव जों बेयाव ओ माखासे जोंनो आरो जोलैनि गोनांथि जायो। अब्ला जोङो जोङो गावनो माने सिगां बोसोरफोराव फोनाय जोलैफोरखौ जोङो थिनानै दोनखायो।
नों
थिनानै दोनखायो बा मालाबा समाव जोङो गैयाब्ला गु बुननिफ्राय बायनानै लायो एबा बिनानै लायनानै जोङो जोङो बेखौ माबा फैयो आरो
नगौ फोनानै होयो बै जायगायाव नंगौ नंगौ।
अब्लानिया जोङो फो खांनायनि उनावहा जों जेब्ला बियो देरो लावो
औ
ओमफ्राय लावो लाबवोब्ला जोङो बेखौ बै बिलाइ एसे जौवब्ला जों बेखौ गो थाङैबो माने जों गाय फाथो होननानै बुङो बे बखौ जोङो जायो आरो बेबायदिनो जोङो बेदरफोरजों बा अमा बेदरफोरजों बा जोङो बबेबा समाव नाफोरजोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। औ बिनि उनाव जोङो बेखौनो आरोबाव मोनसे से ओ बानायबावो जों जायखौ नारजि होननानै बुङो बे नारजिखौबो जोङो बे फाथोनिफ्रायनो
औ नोंथां खानानै
ओ बेनि बिजौ एबा बिलाइखौ जोङो खानानै फोराननानै बेखौ नारजि
नारजि खालामो नंगौ नंगौ। नारजिखौ जोङो ओमफ्राय बेखौ जोङो गोबां सान गोबाव थिनानै दोननानै औ जानो हायो नंगौ नंगौ।
जोङो बेखौ नारजिखौ माबोरै जायो होनबा जोङो अमाजों जोङो ओ जायखौ संनानै जायो। बियो माने बयनिख्रुइबो ओ बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा जाग्रा मोनसे ओंख्रि नारजि अमा। होनोब्लाथाय बिनि अनगायैबो आरो दंबावो जोङो ना अमा जोङो नारजिफोरखौ जायो जोबोद गोथाव जायो माने जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो बेयाव थावसिननाय औ। बेनि उनाव जोङो आरो बेखौ मालाबा समाव जोङो दै सोमना दोननानै बेखौ गुरै खालामनानै जोङो हानानै पियास बानलु बिदिनो सामब्राम गुफुर होनानै जोङो सिफ्लेनानै बेखौ गोथां गोथाङैबो जोङो खाजि ब हिसाबै जोङो जायो। बेबायदि खालामनानै जायो बेबायदि जानायनि अनगायैबो जोङो बे नारजिखौ माखासे जोंनि बर'नि आसार खान्थिफोरावबो जोङो बाहायो।
सोरबा जुदि न'खराव मानसि थैयोब्ला बै न'खरावबो जोङो बे नारजिखौ बै थैनाय मानसिजों आरो बि बिसोरनि न'खर नखरजों गोथां थानाय मानसि न'खरजों माने सोमोन्दो गारलाय होनोनो थाखाय जोङो बे नारजिखौ बाहायो।
औ जायखौ जों नारजि अरगारनाय होनो औ नोंथां नंगौ।
औ। बे मोनसे जोंनि फोथायनाय आरो बे गोखाजों जोङो नारजि माने सोमोन्दो गारलायनायखौ जोङो बेजों फोरमायो आरो बेनि उनावहाय जोङो। साराद'आवबो बे बे थैनाय मानसिनि सारादुआवबो जोङो बे नारजि ओंख्रिखौ जाहोयो आरो बयनोबो जेब्ला सारादु खुङो मानसिफोरखौ लिंनानै जा होयो बै समावबो जोङो नारजिखौ संनानै ओंख्रि जाहोयो माने बै सानखालि जोङो बे थैनाय सुबुंजों सोमोन्दोआ जथारो आरो गैला आरो जेबो सोमोन्दो बेबायदि। माने गोबां रोखोम रोखोमै जोङो बे नारजि ओंख्रिखौ जायो बेनि अनगायैबो आरो जोङो माखासे आसार खान्थियाव बाहायो। ओमफ्राय आरो बे नारजि बि फाथो जोङो फाथो सेना। बे फाथो सेनाखौबो जोङो माखासे न' लुनाय बा अर सुनाय द बेफोर बायदि खामानियाव जोङो बाहायो बेराफोर होनाय बेफोर बायदि खामानियाव। बेबायदिनो जोङो माने। गोबां खामानियाव बाहायो जेनेबा आरो ओमफ्राय बिगुराबो जोंना
जि नंगौ नोंथां। नंगौ।
होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनि
सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जागोन नोंथां जागोन औ।